हेलौ औ आं औ खोनादों। ओं आंङो दायो ओरैनो जिरायनानै दङ नोंथां।
औ नंगौ नामा। आंबो ओरैनो दङ दायो अब्ला नोंथांङा फ्रिबा मोनसे टपिकनि सायाव सावरायनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां हागोन दे।
ओ जाहा बर'फोरनि गुबै गाननाय जोमनाय गाननाय जोमनाय नि सोमोन्दै सावरायनायसै होमबा
खसागोन दे नोंथां
नोंथाङा जेनेबा जोंनि बर'फोरनि गुबै गाननाय जोमनायखौ गाननाय जोमनाया गोदो माबायदिमोन? आरो आथिखालाव माब माबायदि जेनेबा नोंथाङा माबाफोर सोलायनाय नुनो मोनदों नामा? बेफोरनि सोमोन्दै फंनैसो बुंनो हागोन नामा?
ओ गाननाय जोमनाय होननानै बुङोब्ला गोदोनि आरो दानि मानि एसे फारागखौनो होननांगौ जाहैबाय आरोना मानो होनोब्ला गोदो समाव बिदिनो बांसिनानो माने बर' आइजोफोरा बिदिनो दख'ना दख'ना होनो जेरखौ माने बिखौ ओ बिदिनो बांसिन समावनो गाननानै थायोमोन जेरै बिदिनो बहायबा थांनाय फोर बा न'आव थानायफोर बा गामि लांगोनायाव ओंखारनायफोर बा हाथाय बाजाराव थांनायफोर बेफोर फ्राव माने बांसिनानो बर' बर' सुबुंफोरखौ मा होननानै बुङो माने दख बर' आइजोफोरखौ माने दखना गाननानै थांनाय नुनो मोन। नाथाय आथिखालाव एसे खम जाबाय होननानै नुनो मोनदों मानो होनबा बर' बर' आइजोफोरा माने एसे खम जाबायखौ होननानै बुंनांगौ जाहैबाय मा होन बा दानि जुागाव माने ओ दा इदिनो थाङोब्ला माने दख'ना गान गानाया खमपेेन गस्लाफोर गाननाय थांनायखौ बांसिन नु मोनो आरो बिदिनो सुरिदाफोर बा सारि ओ माबा मा होनो बेखौ कुरथिफोर बा कुर्ताफोर बेखौ गाननानै थानायखौ बांसिनै नुनो मोनसै आरोना ओ माने गोदो समाव बिदिनो बांसिन। फिसिनानै जोंङो
ओ बर' आइजोफोरखौ दख'ना होनायखौ थानाय नुनो मोनोमोन न'फोराव थाब्लाबो। आरो बहायबा थांबाबो नाथाय दानि। दानियाव ओ आथिखालाव मा होनो न'आव थाबा माने दख'ना गारनानै थानाय बा
बहायबा थांङोबा दख'ना गाननानै थांनाय बेफोरखौ माने एसे खम नुनो मोनसै आरो आरो थिग बिदिनो ओ हौवाफोरखौ होननानै बुङोब्ला माने गोदोनि समाव बिदिनो गामसा गस्ला। गाननानै थानाय माने न'आव थाबाबो गामसा गस्ला गाननानै थांनाय बा बबेहायबा थांबाबो बिदिनो। गामसा गस्ला गाननानै थांनाय बेखौ माने गोबाङै नुनो मोनो आरो ना।
औ।
नाथाय दानि आथिखालावबो माने बेफोरखौ माने खम जानाय नुनो मोनबाय आरो ना। ओ बिदिनो गोजान गोजानाव थाङोब्ला। गामसा गाननानै थांला थिग बेबायदिनो। मा होनो गामिफ्राव थायोब्ला बा न'फोराव थायोब्ला। गामसा गाननानै थानायखौ खम नुसै दानियाव माने लंपेन्टफोर। फेनफोर बिदिखौ गाननानै माने थानायखौ गोबाङैनो नुनो मोनसै आरो। दानियाव आथिखालाव। अब्ला नोंथांनियावबो एसे सोंनि आङो। माने नोंथांनि मोन्दांथिनायाव माने ओ। जि जोम बा बेफोरखौ माने माबोरै बानायनाय जायो बा गोदोनि। नियाव आरो दानियाव माने दिहुननायफोरा माबायदि जालांखो बेफोर सोमोन्दैसे सावरायनांगोन खिथानो हागोन नामा।
औ औ हागोन जोंना गोदो गोद दाय बर'फोरा बांसिनानो ओ दखना फास्रा जेरै गामसा बेफोर। बे फोरखौ जोंङा न'आवनो दानानै गानोमोन न'आवनो जेनेबा जोंङा बर'फोरा गोबां एम्फौ फिसि। सियोमोन नालाय गोदो। बेनि बेनि एम्फौ फि एम्फौफोरनिफ्राय खुन्दुं लुनानै गाव गावनो ओ ओ दंफां हाग्रायाव मोननाय मिथिंगायाव मोननाय बिबार बिलाइफोरजों गाबहोनै गाव गावनो गोबां रोखोमनि गाबहोनानै दख'नाफोरखौ गाव गावनो आखायजों दानानै गानोमोन जोंहा गोबां रोखोमनि। गोबां रोखोमनि बर'फोरनाव आगरफोर दङ जेरै जेखाइ आग'र फारौ मेगन खासिया हाथाय होननानै बुङो बेफोरो जों गोदो गोदायनिफ्रायनो दानानै बर'फोरा गानबोनाय गुबै आगर जायखौ जोङो आथिखालाव बांद्राय बाहायनाय नुनो मोनला माने आथिखालावथ' दानायफोराबो एसे खम जाबोनो हमबाय। जिफोरखौ जा गो गोदो आइजोफोरा गाव गावनो दख'नाफोरखौ न'आवनो दायोमोन। ओ न'आव दानानै गाव गावनो गानोमोन लोगोसे। फान गाव फाननो थाखायबो दायोमोन आरो बेबायदिनो ओ फास्राफोरखौ। बो गाव गावनो दायोमोन ओ गुबुननोबो हरोमोन गामसाफोरखौबो न' फोरावनो दायोमोन नाथाय आथिखालाव जोंहा बाजारफोराव गोबां रोखोमनि मिसिंनि ओ दखनाफोरखौ नुनो मोनसै जेरै बेसेन एसे बेसेन होबानो ज जोंहा दख'नाफोरखौ बाजारफोराव बायबानो मोनो बेनिखायनो दानायफोराबो एसे खम जाबोबाय दा बांसिनानो जोंहा ओ बांसिनानो जा दख'नाखौ दानायखौ नुनो मोनला बाजाराव जाबायदि दखना नुयो। यो जेनेबा गोदान गोदान दखना फैदोब नुयोब्ला बेखौ। औ बेखौ बेखौ गाननायखौ जोङो नुनो नुनो मोनो। गो-गोदोथ' जाहा बर'-बर'फोरा बर' आयजोफोरा बांसिनानो दख' अना फासरा बेखौनो गानो मोन गानो आरो नआवबो थाबाबो दख'नाखौनो गानो बायजोआव थांबाबो ओ बाजारफोराव बहाबाफोर आलासि जानो थांब्लाबो जा। दख'नाखौनो गानोमोन। हौवाफोराबो बेबायदिनो न'आव थाब्लाबो बायजोआव थांबाबो दख'ना खौनो गान अ गामसाफोरखौनो गानोमोन। नाथाय आथिखालाव जोंना एसे सोलायनायखौ नुनो मोनबाय। ओ जेरै ओ दानि जुगाव सिख्लायानो जा हिनजावफोरानो जा बां सिनानो जेनेबा अबावबा बबावबा गोजान गोजान जायगाफोराव ट्रेभेल खालामनो थांबा ओ गारि मथर ट्रेनफोर गाखोनांगौ जायोबा ने ओम गान-गाननायखौ जोङो नुनो मोनो। आ बाजारफोरावबो ओ बांसिन मानसिफोरा दानिया थाङोब ओमफ्राय कुरता स्विजार गाननायखौ जोङो नुनो मोनसै। दखर ओ औ। दख'ना दख'नाफोरखौ जा जा दख'ना गामसाया जाहा बर'फोरनि ओ गोदोनिफ्रायनो गानबोनाय गाननाय जोमनाय नालाय जा दख'नाफोरखौ जा गाना नङा गानोआनो दा जेरै बैसागो बैस सागोफोर बैसागोफोर जाबोला ज' ज' मोसानो आरो जा बेफोराव गोमो गोथां आर'नाय जा जोमग्रा लानानै ज' ज' बैसागुफोराव मोसानो ओंखारो। दख'नाफोर गाननानै जोबोद मोजां नुयो दख'ना गाबफोरखौहाय दा आर'नाय रेगे रेगां आर'नाय फासराफोरा जा जोबोद समायना आगरजों हाजो आगरजों दानाय बेनिखायनो जाहा आर'-आर'नायफोरखौ जोबोद समायना नुयो। मोजां मोन मो-मो-मोजां। मोजां नुयो बेनिखायनो बैसागुफोर जेनेबा बैसागु मेला फांसनफोर जाबाथाय बेबायदिनो जा ज' ज' दख'ना गामसा गाननायखौ जोङो नुनो मोनो। आथिखालाव एसे एनै सोलायदोंब्लाबो जाहा बैसागुफोराव ओ बहाबाफोर मे ओ बहाबा फोर मिथिंफोर जाबोला बर'नि आफादफोरनि मिथिंफोर जाबोला जा दख'ना गामसा गान नायखौ जोङो दाबो नुनो मोनो। औ नोंथां।
औ माने नोंथांनाव माने मोननैसो मिथिसोबावनो लुबैदों जे माने ओ बिदिनो दख'नाफोरखौ माने माबोरै दानाय जायो बा माजों दानाय जायो बेफोरनि सोमोन्दै एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङा?
औ फोरमायनो हागोन जा दख'नाखौथ दख' दख'नाखौ जाहा खुन्दुंजों खुन्दुंजों दानाय जायो। जामा गोदो गोदो जेनेबा आ माबाखौहाय जाहा खुन्दुंफोरखौ इन्दि इन इन्दिनि जेनेबा फिथोबनिफ्राय एम्फौनिफ्राय जा थावख्रि लुनानैहाय खुन्दुंफोरखौ गाबहानै जाहा जिखौ दायोमोन नाथाय आथिखालाव बेफोर एसे एम्फौखौ बांद्राय फिला नालाय एसे बेफोरखौ बानायनाया एसे तान जाबाय नालाय ओंखाय नो दा आथिखालाव मिसिनफोर मिसिनफोरा ओंखारबाय बाजाराव थांबानो जा खुन्दुंफोरखौ मोनो बेनिखायनो बाजाराव बाजाराव थांनानै गाव जाबायदि गाबनि दख'ना बा फासरा जोमनो लुुबैय योबा गाननो लुुबैयो। बेफोर बेफोर बे गाबखौ जाहा बासिनानै लानानै फैयो।
औ औ।
थानि माथानि माथानि दखनाया बांसिन गाननो मोजां जायो बेनिखायनो जाहा माथानि दख' नाखौ बां माथानि खुन्दुंखौ बांसिन बायनानै लाबोयो। जों खुन्दुंखौ बायनानै लाबोनानै खुन्दुं जा मार होनांगौ नालाय फार्स्टावनो जा। खन्दुखौ मार होनानै ओंखाम संनानैहाय ओंखाम ओंखामुंजों जोंहा खुन्दुंखौ मार होनाय जायो बेनि उनाव खुन्दुंखौ मार होनानै साहायाव बा साहायाव एसे सान्दुं आव एसे फोराननानै दोन नो बेनि उनाव ओ खुन्दुंङा जेब्लानो मोजां रानो अब्ला जों खुन्दुंखौ थुनानै लानाय जायो। जेब्ला खुन्दुंखौ थु खुन्दुंखौ थुनखांजोबो अब्ला जोंहा हिसानखौ सों नाय जिखौ सोङो सो सोंनानै हायो सोंनानै। सोंजोब इजया सोंख्लांबाथाय जोंना नी खननाय जायो नो नो खननानै जेब्ला नो नोआ खनखांजोबगोन अब्ला जोंहा सालाव सालाव दानो थाखाय जायो सालाव जा मोजांङै जा बायदि दा दागोन इयाव मोजांङै गान्दैफोरखौ सोनानै लायो सोनानै जोंहा दा दा नों थाखाय दानो थाखाय जायो आरो जों दख'नाया
औ औ
बेयाव जा सोरबा सोरबा दख'नाखौ आगर एरो सोरबा सोरबा आगर एरा लाै सिनबो गानो आगरबा आगर आगर होबा मोजांसिन नुयो होननानै बांसिनानो आगर होनाय बेखौ नुनो मोनो आरो जोंङो समायनासिन नुयो नालाय आगरोब्लाथाय बेखायनो
आरोबाव बिदिनो गामसा आर'नाइखौबो माबायदि जानाय जायो जेनेबा
औ दख'नाफोरखौ जेरैबायदि दायो जोहा गामसाखौ गामसा जा दा गामसा आर'नाइ दंङना जाहा जाय हाजो आगरनि आर'नाइनि जा गामसा दायो बेखौ बेबायदिनो बाजारनिफ्राय लाना फैनानै बेयाव माबा होया मा होनो ओ‌म माइदि होनाय जाया बेङावहाय दा पाखुवा मास सास बेबायदिजों दानाय जायो बेखौ खुन्दुंखौ लाना लाना फैनानै सों सोंङो सोंनानैहाय सोंनानै थुरखांनानै नो खनखांनाय जोंहा दायो बेयाव आगर एरनो थाखाय जोंहा आग'रखौहाय गिबियावनो जोंहा रेग रेगांनि जों आगरखौ जा थिखोजोबनानै लाग्रोयो ओ फार्स्टावनो थिखोजोबनानै जा लाग्रोयो बेनि उनावहाय आगरखौ जोंहा गासैयावबो साइद साइदाव जिं जिंवहाय जोंहा एरुनाय जायो नालाय बेनिखायनो आगरखौ फार्स्टावनो जा थिखोनानै लाग्रोजोबो बेनि उनाव ओ मोन माखासेखौहाय मोनसे बख' एरखां बाथाय जोंहा उनथिंजाय दोनहरो उनथिंजाय औ उनथिंजाय दोनहरो जा उनथिंजायै दोनहरनायनि उनाव आरोबाव उनावहाय बे उनथिंजाय दोनहरनायखौनो ओ लाबो जोब जोब सिगांनिया जोबजोबबाथाय उनथिंनिखौ लाबोबावनानै आरोबाव बिदिनो आगरखौ दालांङो आरो
औ नोंथां अब्ला नोंथांनिफ्राय होमबा गोबां खोथाफोर मिथिनो मोनबाय
औ नोंथां औ
समाबो जाबाय अब्ला नोंथां दोनथ'लायसै ना
औ जागोन दे